खोनादोंना?
औ खोनादों औ।
दे बिदिब्ला बे समाव जोङो अनला मैगं गंनि सोमोनदै जोङो बेस नाव सावरायनि
औ
सावरायनो हागोन ना सावरायनो हागोन ना? जोङो
अनला मैगं बुङोबा औ
दे नों
औ अनला मैगं बुङोबा उम जेनेबा माइरंखौ जोङो देनानै गुन्दै खालामनानै अनला संनो हायो बिदिनो माबा बेलेग बेलेग रोखोमनि संनो हायो मैथ्रु बिबार । अनला मुला मुला अनला गोबां रोखोमनि संनो हायो जोङो बेबायद
औ
फासआव खारै होनानै दै होनानै
जों बेबायदिनो गुबुन गुबुन
हेल खोनादों औ
जानो ह जेरैहाय दायो दैज्लां बोथोराव जों अनला जोङो जानो हायो आरो बेजों जोंनो लोगो गोसे नोंथाङा बुंनाय बायदि मैथ्रु बिबार अन
औ
हाला अनला बेबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि अनला अनला जोंङो माबाय
ओं
खामलाखौ
अनलाखौ बि बिदिनो आंङो माबा दै दै होग्रोबाय आरो बेवहाय खारै एसे होबाय फोदौबाय आरो बिनिफ्राय मैगंखौहाय होसनबाय । होसननानै बेबायदिनो मोजां एरग्लिनानैहाय बिदिनो संबाय उनाव आरो दै होनानै फोदौनानै इदिनो माबा मै बे माइरं गुन्दैखौ होनानै बेबायदिनो संनानै जानो हायो जोङो
औ
आरो नोंथाङा माब माबायदि औ खोनादों औ नोंथाङा माबायदि संनानै जायो बेबायदि औ
औ मेट्रिक बार सौ
हेलौ खोना खोनादों ना औ
औ खोनादों जिबां आं दुइ बार सङो गिबियाव आङो ओ मैथ्रु बिबार बेबायदि औ फबनानै लाग्रोरयो आरो जेब्ला संख्रिजों एवखबनानै लायो जेला बियो गावनो दै ओंखारनानै बेबायदि ओ दैया रानफिनो बेखौ खामफ्राम खामफ्राम मोजांहै एवनानै लायो बिनि उनावहाय आङो आरोबाव बेबायदिनो संख्रि होखांनायनि उनाव खारैफोर होसिगोन खारै होनानै आरोबाव बेखौ खोबहाब खोबहाब बेबायदिनो खामफ्राम खामफ्राम आरोबाव एवसिगोन एवना लानानै बिनि उनावहाय बेबायदि बियो जेब्ला मैथ्रु बिबारा मो मोजाङै रुययो रुयोब्ला आङो बेयावहाय नांगौ सिबांनि दैखौ होनानै लासिगोन आरो जेब्ला बे दैखौ होनानै लायो बे समावहाय जोङो बे अनलायाव ना फोर बा बेदर फोर जोङो होनो हायो जुदि होगोनब्ला जोङो बेखौ बेलेग आवहाय गुबुनाव जों आलादायै बेबायदि संनो हायो । ना आरो बे दर आरो बेजोंनो लोगोसे जे जोङो बे अनलायाव हाय बेबायदि ओ जिथु जोङो जि खामखो जायो माथा माइरं बेनिखायनो जोङो बे माइरंखौ सोमना दोननानै हाय, सोमना दोननानै जोङो बेखौ गोरान खालामनानै ओ ओ बेबायदिनो थौसिफोराव बेबायदि देनानै फिथा गुन्दै खालामना नै आरो जेब्ला बै दैया गो दौगोन बे दैयावहाय
औ।
ओ बेबायदिनो ओ आरो बेयाव ना नङाबा बेदर होगोनब्ला बेखौ होनानै, ओ बेबायदिनो अन अनलाफोर होनानै मोजांयै गोदौ होनानै बेबायदिनो सङो। बेयाव नांगौ जानाय जेर दुन्दिया बोथोराव दुन्दिया होगोन ओ दाहा मसला दाहार मस्लाफोर होनानै बेबायदि अनला जोङो संनानै जायो अब्ला नोंथाङा आरोबाव अनलानि सोमोन्दै
औ
माबाफोर अनला ओंख्रि दाव आरो ओम खारैनायनाय जोङो थावनिबो अनला जानाय नङा होनबा बिलाहि अन दैबा नों थाङा बिलाहि अनलानि सोमोन्दै एसे बुंनो हायोब्ला
औ आं बेला थियो
बिलि अलाखौ माबायदि सङो बुंनो हागोन नोंथां
अनलाखौ सङोबा आङो सिगाङावनो माबा सामब्राम फानलु होनानै सेरग्रोनानै लायो बिदिनो खोबहाब खोबहाब सेर ग्रोनानै मोजां इ थुग्लिनानै इदिनो औ थाव एसे होनानै बेबायदिनो मोजां एग्लिनानै मोजां फोमोनग्रोनानै उनाव दै होसिगोन दै होनानै बिदिनो गोदौ होनोसै गोदौ होखांनायनि उनावहाय बिदिनो माइरं मा माथा माइरंनि गुन्दैखौ होसिगोन होसनसिगोन आरो बिदिनो होस ओम नाफोर होयोब्ला ना फोरखौ फ्राय खालामना लाग्रोसिगोन बेनि उनावहाय बे गोदौबा होसनसिगोन बेबायदिनो संनानै जानाय जायो
औ माने बेयाव खारै होनाय जाया आरोना बेखौ थावदोंबो संनो हायो औ ओ आरो जोङो मोनथिबावो जे ओ मानसिफ्रा दा दाउ-दाउ बे दं बो अननानै जायो आरो लोगोसे खोनायो खौबो नाय खोनायो बे हा
औ।
माखौ अनला जों थ -थ
ओं आङो मिथिनायाव बेबायदिनो स-लिसिरि आलु फोरखौबो अनला जायो होननानै मिथियो आरो आंङो। बेबायदिनो लिसिरि आलुखौबो बेबायदिनो खारै होआ लासिनो अनला संनानै जानो हायो। गैया आरो बेबायदिनो थाव होनानै सेरनानै
औ। ओम जानो हायो आरो होनबा औ हेल खोनादों